खोनाड देलाय बुंनायसाय
हेल' नोंथां
ओं खोनादो देनाय बुंनायसाय मा खबर? खोनान नोंथाङा
ओ खोनाबा दंना नोंथाङा औ औ
हेल'
नोंथाङा खोनानो मोनदों ना? औ नोंथाङा खोनानो मोनदोंना?
अ खोनादों दे एबार बुंनोसाय औ औ देनाय बुंनाय साय नोंथां मा खबर?
खब राथ' मोजां
अ
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं ओरैनो?
औ नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ बिफां सायायाव।
अ अब्ला नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आङो नोंथांनि बे ओरैनो थानाय समावनो नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनो लुबैदोंमोन आरो नोंथाङा मा सानो?
अ हागोन नोंथां नोंथाङा मानि बागै जेने आंजों सावरायलायनो सानो एसे बुंनायसाय?
अब्ला नोंथां आङो नोंजों सावरायलायनो लानाय बाथ्राया बेनो आरोना ओ जोंनि जिउआवदि सोलोंथाइ होननायखौ जोबोद गोनांथार जायो दा बे सोलोंथाइनि सायावनो आङो नोंनावहाय नोंजों मोननैसो खोथा सावरायनो सानदों आरोना। ओ नोंथां जोङो जोंनि जिउआवदि ओ संखार जानायावहाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
औ
दा जोंहा सोलोंथाइयानो ओ मानसिनि बा सुबुंनि जौगानायनि मोनसे लामा जोङो सोलोंथाइ नङाब ब्लानो जेबो जेरावबो खामानि मावनो हाया। बा साननाय हनायफोरा जोंहा जेरावबो जौगानो हाया सोलोंथाइ लानायानो जोंहा जिउआव जोबोद गोनांथार आरो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला थ जोंहा लिरनो फरायनो बेफोरल' नङा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां मावना हाबा हुखा गोबां बायदि बायदि खामानि बेफोरखौ लानानै गोबां सोलोंनाय दोङो गेलेनाय आरिफोर दा बेफोरखौ गासिबबो मावजोबनो गोनां जायोब्ला जोङो बेफोरखौ माबोरै मावनांगो बेफोरखौ सो सोलोंनांगौ जायो आरो दा ओरैनोथ' सोलोंनायानो जोंनि जिउनि मोनसे थांखि बायदि जायो आरो जिउ दानायनि खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नों
औ दा गोबां बिथिङाव बेफोरबायदि गोबां बिथिंजों थांनायनि गोबां गोबां लामा दोङो सोलोंनायनि दा बेफोरखौ सोलोंनानै जोङो गावखौनो बा गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां दाफुंलांनो हायो आरो गावखौ सासे गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों मुलुगाव समाज आव सिनायथि होहोनो हायो सासे मोजां सुबुं महरै‌।
औ नंग
आरो गावखौनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बा बेफोरबादि हिसाबै दानानै लानो हायो आरो दा बेबायदिनो सोलोंनायाथ जोबनो थाङा नालाय आरो जाफ्लेबाय थायो दा गोबां बि थिङाव बिदिनो गोबां लामाजों थांनाय गोबां गोबां राहा लामा दं सोलोंनाय दा बेफोरनि गेजेराव जोंनिया बांसिनै सोलोंनाय होनना बुङोब्ला लिरनो आरो फरायनाय बे बे मोनसे सोलोंनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां गियानबो मोननो हायो। फरायनाय आरो लिरनायनि गेजेरजों। बिनि अनगायैबो मावनाय दांनायनि बेलायावबो गोबां सोलोंनो हायो। आं सानो गासैबो। मानसिफोरानो बेफोर गासिबो सोलोंथाइफोरखौ लानांगोन होननानै मानो बा सोलोंथाइानो देरसिन बायदि जायो आरो जोंहा जिआव माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा जोंहा। जेबो रोंगौथि गैयाब्लाथ जोङो जेबो बो मावनो दांनो हाया नालाय बि फोरनि गोबां माखौ मा खालामबोला जोंहा बिखौ मोजां जागोन बेफोरफोरखौ जोंहा सोलोंनायनि गेजेरजोंसो मिथिनो हायोना
औ नंगौ-नंगौ
दा बेफोरनि अनगायै जोंहा सोलोंथाइ ओ बिजाब फरायनायनि बागै गोबां बेफोरदि गोनांथि दङ। दा बेफोर सोलों जाय बिजाबफ्राय लानायनि गेजेराव जोंहाथ गामिफ्राव एसेबां बेफोरबायदि मोजां सुबिदा गैयाब्लाबो। लासै लासै सोलोंथाइ लानाय। एसे एसे सरखारारनिफ्राय बेफोरबायादि थानसालि बा जायगा लुनानै होफैनाय जादों दा। सान्दि आरो बेयावनो जोंहा गोबां गामिनि सुबुंफोरा गथ गथफोरा बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानो थांबाय दं।
औ नोंथाङा नों थिगखौनो बुंदों।
दा आंनि मिथिनायाव बिफोरबायदियानो सुबुंनि जिउनि सोलोंथाइनि मोनफा मोनफा बाहागोफोरबायायदि जायो आरो। दा नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा सोलोंथाइ लानानै जोंहा माबायदि-माबायदि औ जौगानाय बा माबा मोनसे गावखौनो सिनायथि होनो हानाय बेफोर जागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथां जोंनि जिउआवथ सोलोंथाइ गैयाबा जेबो जाखाया जों सोलोंथाइ नङाबा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंनो हाया सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जिउखौनो खोमसि बायदि जोङो सोराङावबोे मेगन नुनानै मेगन नुयै बायदि रायजो जानाय जागोन जोंनि संसारफ्रा जागोन जोंनि फरायसाफ्रा जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला रावबो समाजावनो दावगानो हानाय नङा बेनिखायनो समाजा जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आं सानो। जोङो सोलोंथाइखौ जेब्लायबो गाव गावनि दिथागिरिफ्राबो गाव गावनि फिसाफोरखौ अरायबो फरायसालियाव सोनांगोन बिसोरखौ खामानि दामानि मावहोआ लासेैनो मोजाङै फोरोंनांगोन बिसोरखौ जोङो टिउसन थटिउसन होनानैब्लाबो फरायसालियाव थोनहरनांगोन बा फोरोंनांगोन बेनिखायनो आङ सानो इडुकेसना सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो ननानै सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो जिउआव सोलोंथाइ गैयाब्लानो संसार जानायफ्रावबो आनला खानला जायो। सोलोंथाइै गोनां बायदि जेरै- संसार मोजाङै रायजो जागोन बेबायदि जोङो संसार जानो हाया, सोलोंथाइसो जोंनो जिउआव थांना थानायनि लामाखौ होयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगो नोंथां
औ जोङो साफ्रोमबो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय नाजानांगौ मानोना जोंनि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायनो थाखाय लिरनो थाखाय जोंनि इयुन उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय सरखाराबो फरायसालि गायस'ननानै होदों बा जौमा फरायसालि गायस'ननानै होदों मुलुगसोलोंसालि गायस'ननानै होदों जायनि गेजेरजों जोङो मुलुगाव गावखौनो सिनायथि खालामना लानो हादों आरो गावखौ दैदेननो थाखाय मोनसे राहा लामाखौ दिरुननानै लानो हादों आरो ना। बेफोर गासै- सोलोंथाइनि जोहैनो जाजोबदों होननानै आं सानो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बै गोजौ थाखोआव दायो जोङो जायखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मुलुगखौनो मोनसे न'खराव रायजो जानाय बायदि खालामनानै दोनदों बेफोरखौ मोनसे सोलोंथाइयानो जोंनो खालामदों आरो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइफोरखौ जोङो लालांनो नांगौ जेरैहायनोखि जोङो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैखौबो जोङो लालांनो नांगौ बेबो मोनसे जोंनि सोलोंथाइ। जोङो मोनफ्रोमबो गावनि फरायसालिनि सोलोंथाइजोंल' जौगानो हाया जों बाहेरा गुबुन सोलोंथाइखौबो लानो गोनां जायो आरो बेनिखायनो आं सानो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों गेजेरजोंनो सुबुं मारिया मुलुगाव गिदिंथिंनो हादों आथिखालाव सुबुं माहारिनि सोलोंथाइनि जौगानायनि गेजेरजोंनो दिनै सुबुं माहारि गैयाब्लाबो माखासे खामानिफोरखौ- मावनो हानाय जाबाय बिगियानारि आदबजोंनो जेरै- आथिखालाव जोङो सोलोंथाइनि जौगानायनि गेजेरजोंनो नुनो मोनबाय जे गंसे गारिखौबो सोरबा सुबुङा सालायालासिनो बियो हारसिङैनो सालायो जोङो गुबुन गुबुन हादराव नुनो मोनो। बेबायदिनो सोलोंथाइया समाजखौनो बा मुलुगखौनो सोलायहोबाय आरोना आं सानो। ओंखायनो सोलोंथाइआ जेरावबो गोनांथार। सोलोंथाइ गैयाबा जोङो बेबायदि जेबो मुलुगाव गावखौनो सिनायथि खालामना लानो हाया आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलोंथाइनि- खाबुफोरा माबायदि नों एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि खाबुफोरा बांद्राय जौगानाय नङाब्लाबो दा लासै लासै जौगाबोनो हमबाय थादों। आरो सोलोंथाइ लानो थाखाय थां- फरायसाफोराबो- बांनायनिफ्राय बांनाय जाबोगासिनो दङ आरो आंनि मिथिनायाव, दा मोजाङानो- आंबो नोंथांनिफ्राय बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिना जोबोद मोजां मोनदों आरो आं - थिफोरखो नोंथांनिफ्राय खोना नानै- एबार आंबो आरो एसे मोजाङै बुजिनो हाबावसिनबाय बा मिथिनो मोनबावबाय। सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा- बेफोरबायदि जानो हायो-
औ होमब्ला नोंथांजों सावरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनि मोजां मोजां बाथ्राखौबो खोनानानै मोजां मोनबाय आरो। बिदिब्ला आङो दिनैनि सावरायनो लानाय बाथ्रा- खो बे समावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथां
अ जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिम बो रोजा रोजा साबायखर- थाबाय बे बेखिनि बाथ्राखौ आंनो फोरमायना होफिननायनि थाखाय- दे होमब्लालाय औ।